नोंथां खोनादों ना?
औ आं खोनागासिनो बिराद मोजां खोनादों नोंथां आङो
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां
ओ नोंथांनिसिमबो गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथां
साबायखर नोंथां नोंथां आं नों नोंथांनो फन खालामनाया बेनोदिे आं नोंथां नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा समाय होनो हागोन नामा
सावरायजागोन नोंथां औ आं बेखौ नै दा जेबो खालामाखै ओरैनो जिरायनानै दं आङो सावरायजागोन जे नोंथां जेबो उसुबिदा गैया
गोजोन्थों नोंथां बिदिब्ला आयदाया जाहैबाय आबहावा गुबुंलेनाय
औ औ
आबहावा गुबुंले बे आयदाखौ लानानै आं नोंथांजों सावरायनो सानदों नोंथां
औ थादों न नोंथां
जागोन ना नोंथां
सावरायजागोन दे नोंथां
औ बिदिब्ला आङो एसे बुंग्रोनोसै नामा आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोनदै नङा होमबा नोंथां औ मा सावरायनो नागेरदों हेल'
औ नोंथां
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ औ औ दा आबहावा होननानै बुङोब्ला नोंथां जोंनि सोरगिदिं थानाय नङा होमबा नोंथां मिथिंगानि जिखिनि नुथायफोर लोगोसे जों मेगनजों नुनो मोनोनि जेखिनि जिउसाफोर बा मुवा बेसादफोर बेफोर गासैखौ लानानै जोङो आबहावा होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां
थारैनो थारैनो
दायो जोङो आबहावाया गासिबो जायगायावनो
औ
दिनैहाय एखे रोखोमनि नङा गुबुन गुबुन रोखोमनि दा आङो नोंथांजों बे आबहावा गुबुंलेनाय बिनि सोमोन्दै सावरायगोन दिनैहाय जोङो आबहावा गुबुंलेनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि हा गुबुंनाय बार गुबुंनाय दै गुबुंनाय
औ नोंथां
बेनिफ्राय सोदोब गुबुंनाय ना होमबा नोंथां दा बेफोरबायदि बाहागोयाव जोङो राननो हायो दा बैफोरो गोबां जाहोननि जाहोनाव जोङो मा होननानै बुंगोन? ओ गुबुंनायखौ नुनो मोनो। जेरैहाय औ ओ हा गुबुंनायनि खोथाखौनो बुं हाया ओ बा हायाव जोङो जोंनि जि गारजानाय मुवाफोर जेरैहाय ओ प्लास्टिकआनो बा गुबुन गुबुन ओ मुवा बेसाद जायखौ जों सेवनानै थाङा। बेफोद जुदि हायाव गोबावै थायोब्ला बे हाया गुबुंले जायो। जों बे खौ मोन्थिगौ। बिनि अनगायैबो जेरैहाय जोङो ओ हासार होनायनिफ्राय
औ
बेनिफ्राय ओ एम्फौ एनला थैनाय मुलि होनायनिफ्राय आबाद फोथाराव जोङो बायदिसिना ओ मुलिफोर होन बाहायनायनि थाखाय किमिकेल बाहायनायनि थाखाय हाया गुबुंले जायो। बेजों लोगोसे एकदम हा गुबुंनायनि गुबै मोनसे आरो जाहोनफोरा जाबाय जेरैहाय जोङो ओ बिफां लाइफां दानफायनायनिफ्राय हाग्रा बंग्रा दानखांनायनि दानस्रांनायनिफ्राय जोंनि हाया मा जायो गुबुंले जायो। नङा होमबा नों थां औ। हा गुबुंले जानायजों लोगोसे जोङो दायो मा नुबावनो हायो ओ हा खुख्लानाय नङा होमबा नोंथां बेबो मोनसे हा गुबुंनायनि माबायावनो गोग्लैयो। जेरैहाय जों बिफां लाइफां दानफायोब्ला बिफां लाइफां गैयाब्ला बै हाफोरा ओ खुरखायो हाया गुरै जानानै। बिनिफ्राय खुरखायो दा बेबायदिनो हा गुबुंलायनाया जायो। दा गुबुन फारसे जोङो बार गुबुंनायखौबो बेबायदिनो जोंनि आ इन्डास्ट्रि कल कारखाना नङा होमबा दारिमिन बेफोरनिफ्राय जि ओंखारनाय उखुन्दै
अ
बा गुबुन गुबुन ओ मुवा बेसाद सेवनायनिफ्राय जेरैहाय जों गारजानाय जों दिनैहाय नुनो मोनो टाउन सहराव नङा होमबा नोंथां? जेराव मेरावनो जोंनि ओ गुबुन सेवनो रोङि बा मोनामनाय जिनिस फोरखौ जेराव मेरावनो गानना दोननायफ्राव आ बै बार गुबुंलेनाया जादों। दा बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां खहा जानो हागौ आरो नोंथां। नङा होमबा नोंथां?
औ
बेबायदिनो गोबां ओ दोंबावो। दा बैफोर गु बुंनायनि गेजेरजोंबो जों मा जानो हायो जोंनि खहा जायो। गोबांथार जोंनि खहा जायो दानि आं जेरैहाय बुंबाय हा गुबुंनायनि खोथा। नङा होमबा? जेरै हा गुबुङोब्ला हाया जामखुयोब्ला जोंहा बेहाय गोबां खैफोद दङ। नोंगौ नङा होमबा नोंथां दा बेबायदि नो आरो। दा आं बेखिनिखौ बुंबाय। दायो आं नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो लुबैगोन जे जोंनि आब हौवाया ओ गुबुंनाय माब्रै माने गुबुङो आरो बेखौ जोङो आं बेहाय सरजाबफानो नागिरबावबाय जे माबोरै होबथायोब्ला जों बैफोर हावा गुबुंनायनिफ्राय रैखा मोननो हागोन नोंथां। नोंथाङाबो बेनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन ना?
थारैनो नंगौ नोंथां जोबोद मोजां जादों बे जि मोनसे आयदा। बेखौ सायख'नायनि थाखाय
आरो जाखिनि बुंनांगौ नोंथाङानो सिगाङाव बुंलांखाबाय।
औ
नोंथाङा बुंदों थारैनो नंगौ आबहावा बुङोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां दावमा दाउ सा जिब जुनार जि मोनसे थासारि बेखौनो आबहावा बुंनाय जायो नङा मा नोंथां आरो लोगोसे सि गुबुंनाय बा गुबुंले जानाय गुबुंले जानायनि ओंथिया जाहैबाय जेनेबा जायखि जाया मोनसे मुवाया ओ मानसि मानसिनि थाखाय बा जिब जुनारनि थाखाय बानजाय जाथावै जानाय बा ओ बाहायजाथावै जानाय बेखौनो जोङो मा बुंनाय जायो गुबुंले जानाय बुंनाय जायो दा थिग बेबायदिनो जोंनि सोरगिदिं थानाय बेखिनि आबहावा बिफां लाइफां हा दै बार बे गासैबो जेनेबा मानसिनि थाखाय बा खहा गोनां बा बाहायजाथावै जानायखौनो जोङो ओ जथायै खेबसेनो जों आबहावा गुबुंले जानाय बुंनाय जायो नङा होनबा नोंथां। दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो थिग जेरै जोंनि बुहुमाव ओ सुबुं अनजिमा जि बांनाय बेयो समजों लोगोसे बांबोगासिनो दङ आरो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे नो जि मानसिनि गोनांथि बे मानसिनि गोनांथियाबो लासैनो माने बांबोगासिनो दङ आरो मानसि नि गोनांथिया बांबोनाय जानायलाय जायखिजाया मुवा बेसादफोरखौ माने खम समनि मादावनो दिहुननो हानाय बा जों बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन आदबजों खामानि फोर मावनाय बे जाथायफोरा माने सोलिगासिनो दङ जायनि जायनि जाहोनाव माने आबहावा गुबुंले जानाया जागासिनो दङ। जेरै आबहावा गुबुंले होनोब्ला थ' दहाय नोंथां बुंनायबायदिनो जेरै ओरै थाबाय दै गुबुंले जानाय हा गुबुंले जानाय बार गुबुंले जानाय नङा होमबा नोंथां आरो सोदोब गुबुंले जानाय। बेफोरनो मोनसे मोनसे बाहागो आरो आरो आं दा बेखौनो बुंनो सानो जेरै आं दहायनो बुंदों मानसिया ओ बांबोनायजों लोगोसे जौगाबोनायजों लोगोसे जि मोनसे थानो थाखाय जायगाया जायगानिबो बिराद थार गोनांथि जाबाय। बेबायदिनो आबाद मावनायनि थाखायबो बिराद थार गोनांथि जाबाय जायगाफोरनि जायनि जाहोनाव दिनै ओ मानसिया थाग्रा खुलि नागिरनानै बेबायदिनो हाग्रा अरनबारि जिखिनि बिफां लाइफां बेफोरखौ दानहैबाय न' बानायनो थाखाय। लोगोसेनो आरो ओरै मा होनो आबाद मावनो थाखायबो जि बिफां लाइफां बेखौ दानफायगासिनो दं जायनि जाहोनाव माने बार गुबुंनाया जागासिनो दं आरो। आरो लोगोसे बार गुबुंनायनि जि मोनसे जाहोन बेल' नङा बार गुबुंनायनि जाहोना बेबो माने मानसिफोरा समजों लोगोसे खारफानो बिगियाननि मुगा नालाय माने खम समनि मादाव मोनहैनो थाखाय आथिखालाव साइकेल बाहायला थाबायनानै थांला मैसो गारि मोसौ गारि बाहायला बेनि सोलायै मा जाबाय सम सम जों खारफानो थाखाय बेबायदिनो पेट्रल डिजेलजों खारनाय जन जाग्रा जों खारनाय गारि मथर बाहायबाय। दा बे गारि मटर बाहायनायनि थाखाव जाहोनावबो बे गारि मथरनिफ्राय गनाय जि मोनसे उखुन्दै बे उखुन्दैया जोंनि जि मोनसे बार बे बारखौ माने मैला खालामबाय आरो आरो लोगोसे बाथ्राया बेबो मानसिनि नांनाया बांद्राय जाबाय नालाय जि मोनसे दिहुननाय दिहुनथायाबो बांद्राय जाबाय। आरो दिहुनथाइखौ बांद्राय नांगौ जानायनि थाखाय बेबायदिनो दाब दाब जायगाफोराव दाब दाब नोगोरफोराव बेबायदिनो माने जि इन्डास्ट्रिफोर कल कारखानाफोर जि मोनसे गायसंनाय दा बेबो बारा जाबाय आरो जों कल कारखाना फोरनिफ्राय बेबायदिनो जि मोनसे मेचन सालायो बे मेसिन सालायनायनि गेजेर जों माखासे बेबायदिनो बिस गोनां उखुनदैफोरा माने ओ गबोयो आरो बे उखुनदैफोरा जोंनि जि मोनसे बार बे बारजों गोरोबनानै जोंनि जि बारखौ गुबुंले खालामो आरो जों बयबो मिथिखागौ जिब जुनारनो नांगौ जानाय जि मोनसे अक्सिजेन गेस बे बारजोंनो गोरोबनानै थायो आरो बे बारखौनो जों हांबोयो आरो जुदि जों बे मैला जानाय बारखौ हांबोयोब्ला जोङो मा जागोन जोङो बेमार आजाराव गोग्लैनांगोन आरो नोंथां आरो बेफोरखौ होबथानायनि राहाफोरा जादों जोङो जेसेबां हागो बिफां लाइफां गायनांगौ लोगोसे जोङो आथिखालाव जि मोनसे पेट्रल डिजेलनि गारिनि सोलायै जोङो मोनसे जि मोब्लिबनि इलेक्ट्रिक कार इलेकट्रिक गारिफोरखौ जों सालायनांगौ आरो जेसेबां हायो जोङो खाथि जायगा फोराव जों बेबायदि मटर गारि लाङालासिनो जों हायोब्ला साइ केलजों थांनांगौ बा थाबायनानै थांनांगौ बेजों लोगोसे मा जायो देहानिबो मोनसे बियाम जायो आरो दा ओ बे फोर जाबाय आरो लोगोसे जि हा गुबुंनाय हा गुबुंनाया ओरैबायदि जाहैबाय जेनेबा जि दहायनो बुंबाय थादों आङो मानसिफोरा बांबाय नालाय खम समनि मादायावनो माने खम जायगायावनो गोबांथार आबाद दिहुनो मानसिफोरा नाजायो दा बे नाजानायनि जाहो नाव माने बिसोरो आबाद दिहुननो थाखाय हाफोराव बेबायदिनो रासायनारि हासारफोर होयो आरो रासायनारिनि हासारफोर होनायनि जाहोनाव मा जायो बै हायाव माने जि मोनसे रासायनारि हासार आबाद जाखांनायनि उनावबो बे हायाव बेफोर माने रासायनारि हासारफोरा थालाङो आरो आरो लासै लासै बे हानि जे मोनसे मिथिंगायारि गुन बे मिथिंगायारि गुनखौ गैया खालामो आरो लोगोसे जि मोनसे जोङो दखान गलाफोराव थाङोब्ला प्लास्टिक फोर बाहायो नङा होमबा नोंथां बे प्लास्टिकफोरा बो माने समजों लोगोसे हायाव हायाव गोग्लैनानै थायोब्ला बे सेवनानै थाङा आरो बेबो मोनसे हा गुबुं होनायनि मोनसे जाहोन आरो नोंथां दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथां जिहेथु जोंना समाबो जाबाय नालाय ना
समा जाबाय औ नोंथां जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो स' जोङो दायो औ समा जानायलाय दोनथ'नो गोनां जाबाय नोंथां
औ थारैनो नोंथां साबायखर थाबाय नोंथां
औ